मा खबर? हेलो।
हौ
औ खोनादों। मा खालामदों नोंथाङालाय? दंं एरैनो।
खौरांफोरा मारै ओंखाम जादों ना जायाखै?
जाबाय।
मा? मा ओंख्रि जाखो?
ओंख्रिया दिसै दालि बिनि फ्राय आलु भाजासै। नोंथाङालाय जाबायना जायाखै?
जोंहा जाथ'वाखै जानाया।
उम।
हम उम जानो जाथ'आखै संगासिनो दो दाबो।
आदसा।
अखा हाथ'वाखै। खोमसि जाना दोङो।
उम अबेनिमोन नों?
आङो बाकसानि।
बाकसा।
नोंथाङालाय अबेनि?
ओम माबानिसो दारखुसिनि।
अ दार खुसि दारखुसि आं सिनाय अ सि सिनायो सिनायो सिनायो। दारखुसिफोराव जों हाथाय जानो थांबाय, थायो गेजेर गेजेर।
आदसा मा मालाबा लोगो मोन लायगोन
अ लोगो मोनगोन दे।
ओम
नोंथाङा बल सल गेलेयो नामा?
गलेयो गेलेनायालाय एसे एनै
अ
नोंथाङाबो गेलेयो नामा?
ओं गेलेयो आंबो बिदिनो एसे एला,
उम सा
माइ-साय गायबाय नोंथांमोना? अ जोंना जों जोंनियाना फिला
औ
जोंनि फिला ओइ खाथियावनो जागानि नामा आलिया अ आलिया जागानि नामा।
आदसा मो जाङानो होनबा खाथियावनो दंबा जोंनिया एसे गोजान जायो आरो
गोजान जायो नामा?
ओम
ओमफ्राय नोंथांनि फेभरेट जार्सि नाम्बारा मा?
आंनियाथ मोननै जाहैनो आंनिया सेभेन टप टेन
अ अ अ थिगानो थिगानो।
नोंथांना?
आंनिया सिक्सटि नाइन
सिक्सटि नाइन आदसा, मोजाङानो।
नोंथांमोना माइ साय गायबाय नामा नआव?
गायनाया गाय थयाखै हालेवखौनो एवथवाखै र माने दैयाबो बिदिनो अखा हायो दसेनो रानलाङो बिदि जाबाय दोङोना। उम बिनि हाया एसे, खमानोलै बारा गैयाब्र
औ बेसे
जागोन बिस बिदिनो आद नौ बिगासो सोलिनाय जानाय आन्थाया दोङ आरो ना
औ औ औ
नोंथां
जोंनिया गायथवाखै गायनाया खोथिया फोना दोनदों बर्थमान
अ खैथिया फैबाया आरोना
ओम होबाय होबाय
ओ जौबायबा
जौहांदो एसे एसे
अ आतसा ए बिदिनो खस्थ खालामनानै जानांसिनो आरो
उफाय गैया गरिब मानसि ना मा खालामामनो
बिदिनोसै आरो बिदिनो साख्रिफोरनि एफ्लाय खालामदो नामा
खालामनायालाय खालामदोंमोन एप्लइया जाथ याखै एसे गोबाव दंबावो टाइमा
एफ्लाआ जायाखै नामा
माने एप्लाइ खालामनाया जाबाय डेटआ फायदाव होयो इन्टारभिउ नि
अ आतसा
अ नोंथाङालाय खालामदोंना खामाखै
आंबो बिदिनो खालामदों नाजागासिनो दङो जायो ना जायाथाय नाजाबाय थानोसै बिदिनोसै फुं
अ फिल-फिल -फिरिरि फिलाव खा थयाखै नामा बर्टमान
फिल्डआव ओरैनो बिदि बल गेलेनाय माबा टाइमाव खारदों आरो ओमफ्राय फुङाव आरो लामायावनो खारबाय
अ होमबा मानि दा सिरियास खारथवाखैना टाइम साइमबो नायथखै इदि
टाइम खारगासिनो
ए खारनाय फिल्ड दंखायोबा खाथियावनो
खारनाय फिला दं नाथाय अखा हाब्लाथाय दै जायो बिनि थाखायनो खो- एसे गोजान जायो दा जों बल गेलेनो थांनायाबो एसे गोजान जायो आरो
ओम
गोजान जानानै बेयावनो साइकेल लाना थांनांगौ जायो।
लंजाम संजाम बारथवाखै होनबा जोंनिया खाथियावनो जायो खिन्थु अ जोंनिया खाथियावनो जायो एसे खिन्थु जोंयाबो दै जायोलै माबा बुंनो।
दै जायोना दा बिदिनो जासिगोन दैलां दैलां बोथोराव मोनफैबाय ना।
उम्म उम्म लामायाबो जों बोरैनो लामाखौ खारलागासिनो लोगोफोरदो
ओम फुङाव
ओं फुुंङाव खारो ओमफ्राय बेलासि बिदिनो बल गेलेयो।
आथसा मोजां दे बिदिनो बारा दिनबोथ गैलानो बिदि लासै लासै खारनानै दानिफ्रायनो एक्सपिरियेन्सफोरखौ लानांसिगोन आरो। बारा गोबावबो गैला।
ओमफ्राय नोंथांङालाय न'आव‌ सोर सोर दोंङो?
न' दं आइ आफा ओनफाय
ओ उम्म उम्म उम्म
नोंसोरालाय सोर सोर दं?
जोंनिया आइ दोङो बाबा आगै खासे। आं ओमफ्राय।
आथ सा दा नोंथांङा फरायबाय दं नामा?
आं फरायनायखौथ दोनथनाय बायदि जाबाय दा।
जाबाय उफाय गैयाना कलेजफोर आंङो बि ए पाससिमनिफ्रायनो गारनाय जाहैदों
बि आदसा आंबो पि अ फास खालामनानै दोननांबाय।
उम्म उफाय गैयाना औलै औ आंनियाबो सेम कन्दिसन फैसाफोरनि एसे प्रब्लेम जानायनि थाखाय फरायनो हायासै।
सरखारि बिनिफ्राय आरो बिथिं फैसाखौथ प्राइभेटनि बायदियैनो लाखायो।
उम्म उम्म उम्म नामावसो नामावसो सरकारि ओरैनोसो ओरैनोसो प्राइभेट होनो। उम्म जाथवाखै। जानाया संगासिनो दाबो मोनांबाय एसे एसे
ओम ओंख्रिफोर मा संदों
ओंख्रिखौ दालि संदों ओमफ्राय बेदर फाजा एवदो
ओम ओम बयलार बेदर
ओम गोथाव जागोन होमबा ना
गोथावथ जाखागोन बेदर दङ जिहेथु
ओम ओम
ओम
बिदिनो तामुलपुरफोराव फैयोबा जागोन दे थांगोन खबर हरबानो जाबाय थांगोन नोंसिनाथ बे तामुलपुर हाथाइयाबो गोदोर जायो दा न
ओ गोदोर जायो एसे गिदिरानो जा
ओम माने जोंहाबो
आह
जोंहाबो आयं सासे अमा गोदायो आरो बेयावनो
ए नंगौ नामा दे नामफोर खिन्थाहर हरदो मालाबा लाबोनोसै बेदर इसोरनिफ्रायनो
गोन आरामनो
अ जागोन दे जोंबो दारखुसि हाथाइयाव थांखाबाय थायो गेजेर गेजेर
थाङो ना
अ औ
आतसा
नोंथांमोननि दारखुसिनि मेेन सकआवनो ना एसे साइदआव साइदआव ना मेन सकावनो नआलाय
जोंनिया बडलेण्ड
ए बडलेण्ड सख ए बडलेण्ड सकाव ए थांबाय थाखायोमोन इसिंबो जों बेरायनो
अम फैनांगो सेंग्रा बैसोआवनो बेरायना लायाबा देनां बोरायबा बागोन्दा।
बोरायबा बेरायनो मोननाय नंलाना।
बेथ' दानो जिबाय बेरायनो गोसो उम
खालामबा हिनजावनि बाथ्रा लानांगोन बेरायनो मोननाय नङा।
बेनोथ' र'।
ओइ नोंथांमोना माबा नों नोंथांमोना कामाख्याव थाङोना थाङा अम्बुबासि मेला जाबायनायाव?
जोंथ' थांनो नागिरदोंमोन बे लोगोफोरानो माथो फैसा गैया माबा गैयासो होनबाय थायो माथो।
अ एबार थांनाय जायोबा आंखौबो खोनथाहर आंबो थांफानोसै दारखुसियालागै थांनानै।
दे जागोन दे जमानो थांसै।
अ ट्रेनबो मोन खायो आजिखालि ट्रेन थांसिगोन ट्रेन मोनोना।
आच्छा आच्छा आंथ' ट्रेनाव गाखो
ओइ नंगौना नङा जाखो?
फाग्ला लै दाबो ट्रेन गाखोनो मोनाखै
गैया एबारसो जुदि थांनाय जायोबा गाखोनिसै।
अ ओइ माबा घग्रा मा रङियायाव टिकेट लानिसै।
औ रङिया। टिकेट लानिसै इनिफाय साननै
डाइरेक्ट अ उम डाइरेक्ट कामाख्या स्टि-स्टेसनाव ओंखारहैनोसै। जाहैनानै
होम
ओमफ्राय थाबायलांबानो जायोलै आं थांखांफेरबाय नालाय।
थांबाय न'?
औ ओंखाम ओंखाम फ्रि होखायोलै।
फ्रि-फ्रि होखायोना?
ओ दान होयोना मालाय।
आच्छा मा होनो बिखौ हिन्दीयाव भान्दा राना मा होनो?
औ औ भानदारा होनना बुङो बेखौ। ओमफ्राय बे माहोनो गोै फ्रुइ्सबो होयो फ्रियावनो फ्रुइस जानो हायो ओमफ्राय जुइसबो मोनो
आतसा बे खैना दोननायफोरा दानहैयो आरो ना
औ औ औ बिदिनो
ओमफ्राय एसे गोरिब थायो नालाय बेयाव नायबो थायो बिस बिसोरनो दानाय होनाय होयो आरो
औ औ बि बिदिनो
उम
ओमफ्राय सानु बा
अखा फैथआखैबा।
अखा हाथवाखै गोसो खोमसि जाना दङो दा
आतसा जोंनियाबो बिदिनो एसे मोफ्लामगासिनो
औ
सासे दा नआवनो दं फैयो होमबा नोंथाङा
औ नआवनो
आतसा न दा बर्थमान
हेलौ ए गोजोनथसै होनबा लाखिनोसै।
दे-दे नोंथां।
दे गोजोनथों‌।
गोजोन्थों।